हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांखौ गोजोन सानजफुंनि गोजोन हामलानाय जाासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंनिसिमबो हामलायनाय जासे हरनाय थाफिनबाय
औ दानि नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो बेनो जाबाय नोंथाङा दा फ्रि दोङो ना
औ नोंथाङा आं दासान्दि फ्रियावनो दंथ'यो
अ नोंथांखौ दा फननायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांखौ फंनैसो दावबायनायनि बागै सोंनो थाखाय आं हरदोंमोन
औ दे नोंथाङा सोंजागोन
नोंथाङा नोंथाङा दासान्दिथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा दावबायनोथ' दासान्दि बाइक एसे गोब्राब जाखादो थेवबो नोंथाङा आगोल थांखांनाय दावबायनो जागानायफोराव मायाव मायाव थांखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आंथ' दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेबायदिनो आं बेरायनो मोनाखै थेवब्लाबो आं जा बेनिखौ मोनदों बेवहाय आं बेवहाय खोन्थानोसै आङो बेबायदिनो जोंनिनो साखाथि दिनै ओ बेबायदि भुटान
औ
सुकि
औ
दारागाव बेफोराव बेरायनाय जादों आरो
उम उम नोंथाङा जेनेबा दा दावबायनोथ' दावबायनांगो दावबायनाया मानसिया मा मानोना जोंथ' जेनेबा न'आव थाबाय थानो बरिं मोनो जेनेबा दुखु दाखाफोर दोङोना दावबायना हो जोङो दुखु दाहाफोरखौ बावगालाङो जे नोंथाङा दा मा मा माबायदि टाइमाव बांसिन दावबायना मोजां मोनो आरो माने गरम बोथोराव ना गोजां बोथोराव बेबायदि टाइमाव मा मोनसेखौ नोङो नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो?
औ नोंथां बेबायदिनोथ' दा जोङो बांसिनानो जों बेबायदि दावबायनाय टाइमखौ दा नै जोंनि बे जुलाइ माहा बा जुन बेफोरावनो मोन- नो अब्ला बेयो होमबाने बेबायदियाव बांसिन मोजांसिन जायो आरो दावबायनाया जोंना मानो होनबा बेबायदिनो फरायसालि फोरा बन्द' थायो बा बयहाबो खामानियाव मोनसे माबा जाना थानायफोरा
उदां मोनो बेबायदिनो दावबायनो हायो आरो बांसिनानो आंनि बदि आंनि साननाय बादिब्ला
औ
सिनानो दा बायदि बोथोर जुन जुलाइफोराव दावबायनाया मोजांसिन आरो
औ औ नोंथाङा- हयनान दावबायनो थांनायाव मा मा बेसादफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आं दावबायनो थांनायाव जायखिजाया आं नुनाय आं नुनाय बुस्थुखोनो बेबायदिनो आङो ओ फिथाइ फिथाइ सामथायाइफोर नुबा फिथाइफोरखौ जा नायो
आरो हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों
बेबायदिनो ओमफ्राय साहा दखान बा माबा मोनसे रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदि थायोबा आं जानो लुबैनायखौ जानानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो नोंथां
उम-
औ
नोंथाङाबो आंखौ फंनैसो सोंजागोन दावबायनायनि बागै सोंनो गोसोबा। जि सांनो गोसो
नोंथाङाबो बेबायदिनो ओ जायगाफोर दाबसेयाव जेनेबा दावबायहोबा माबायदि माबायदि जेनेबा मोजां मोनोबा हेपि इन्जय खालामो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमाय जागोन गुवारै
आंथ' दावबायानायखौ माने बांसिन गोजां बोथोराव मोजांसिन मोनो आरोना माने गोजां बोसोर टाइमाव बेरायनो हायो दाबायदि टाइमावदो राव थांनो हाया जेनेबा गारि फिसा नङाबा जेनेबा कारसार नङाबा थांनो हाया बोथोराबोथ' दा दैज्लां बोथोर सोलाय नागिरा अखा दैनि ना बेनिखायनो दावबायनायखो गोजां बोथोर जानुवा जानुवारि फेब्रुवारि डिसेम्बर इफोरखौ मोजां मोनो आरो ना
औ औ माने बोथोराबो थान्दा जाहैबाय नालाय बेनिखायनो आरो
बोथोराबो थान्दा आरो जोङोबो गाननाय जोमनानै बरियासो थांनो हायो खिन्थु दाबायदि बोथोराव आं बदि मोजां मोनो आरोना जेनेबा बय साननाया बेलेग बेलेग दा नोंथाङा बुंदो से आगोल सिगाङाव
थारैनो नोंथांनि साननायाबो थिगानो बेबायदि नंगौ मानो होनोब्ला दा बे जोंनि दा गरम बोथोराव जायबाबो
औ उम उम -
नोंथां ओङ
दा बायदि टाइमखौ बारा मोजां मोना आरो दावबायनायालाय आङो एमाय इदि दावबायनो थाङाखै जोंनि खाथिनि खाथिनिनो बाय
दिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेलेग हादोरफोराव दावबायफेरबाय नामा
ओहो आङो इदि बेलेग हादरफोराव दाव दावबायाखै जोंनिनो खालामनि आसामाव जेनेबा गुवाहाटि नोगोराव इफोराव थांबाय जेनेबा बालाजि मन्दिर इनिफ्राय कामाख्या मन्दिर आरो खेला कत्र बेफोरावनो ए-एसे -एनै थांबाय ओमफाय जोंनिया दा ओ ओ माबायाव सनापुराव जुबिन जुबननि खेथ्र बेफोरावनो थांबाय आङो बेनिफ्राय मानि सुकि, दारागाव बिदिनो मैना मावजि पार्क गुबुन गुबुन फिसा फिसा पार्क ओंखारदों बाक्साफोरावनो इफोरावनो एसे एनै थाङो थांनो खिन्थु आङो एमान इदि गोजानाव दावबाय फेरनो मोनाखै आरो दावबायनो दा उनावसो मा जायो जेनेबा मानसिया मोजां थाबा दावबायसिगोन।
औ नोंथां बेबायदिनो जाथों नोंनि साननाय बायदिनि जागोन सानसे। नोंथाङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगा बा बे जोंनि साखाथियाव दावबायनायाव बेबायदिनो मा मा जानानैबा नोंनि नुनानै मेगन जों नुनायफोरखौ माबायदि मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायजागोन नामा नोंथाङा?
जागोन। दााबायदियाव दाथ' गरम बोथोरावथ' जों जेबो जेनेबा गुदुं बुस्थु जानो लुबैयाना। दाथ' जों गरम बोथोराव बहाबा दावबायनो थांबा थान्दा आइसक्रिम जेरै फिथाइ-सामथाइ थानदा टरमुज थानदा गुसु बेफोरखौ जोङो लुगैयो। खिन्थु जों गोजां बोथोराव आरो बेफोरखौ लुगैया। गोजां बोथोराव जों जेरै अमा सावनाय दाव सावनाय ना सावनाय बेफोरबायदिखौ लुबैयो। ओमफ्राय जों दा गरम बोथोरावथ' बेफोरबायदि गुदुं बुस्थुखौ जानो लुगैयाना जोङो बिनिखाय जों दा फिथाइ- सामथाइ थान्दा इफोरखौ जाना मोजां मोनो आरो गरम बोथोराव।
औ नोंथां।
माने बोथोरा -बोथोरा बेलेगबाबो जानायाबो बेलेग बिदि बिदि जायो आरोना नोंथां।
बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा जे जेनेबा दावबायनायावथ' दा जोंहा बहुद माबा थायो
ओम।
बा माबा माबि जेनेबा दावबायनो थाङोबा जेनेबा जोंबा न'नि -फ्राय बा माबानि बाहेरनिफ्राय माबा मोनसे जाग्रा बा माबा बेबायदि खा- खाजा मुवाफोर लांफानाय नेम दं नामा नोंथांनि बे माबायाव
दोङो नेमालाय जेनेबा बेनि निजे खामना लानायसै आरो ना। नेमाथ' जों निजि नेमालाय निजि निजि खालामना लानायसो बिदि नेम गैथारा जे जों बेखौ लांथारनांगौ। जों बे खाथि खालाफोरावनो मालाबा जोङो जेनेबा थांबा खाथिफोरावनो सङै खावै लाङो आरो मालाबा थ' जानो मोनहैगोना जेनेबा जेर दावबायनो थांदो बेयावनोथ' दानियाथ' बुहुद दखान सखान किबा किबि नोंथां बेनिखायनो दा लांनो बारा बिदि गोनांथि गैया आरोना नोंथां थेवबो नोंथाङा बुंनाय बायदि आं फंनैसो बुंबाय। लाङो माने बियो नोंनिसो गोसो। लांबा लांजाबा थागोन।
जेरै हायै सुबिदा मोनोब्ला जोंहा लांनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदि
औ ओम। दाथ' जों जेबो गरम बुस्थुखौबो जानो लुगैया। आरो दाबायदिनि दा जुलाइ माहानि दावबायनायाथ' दा ओ जेनेबा जेबो जोङो मा होनो थान्दा थान्दा जायगायाव दावबायो। जेरै दा इफोरो इ बोहैबाय थानाय बेफोर जागायाव जों जा मोजां मोनो आरोना‌ दा बाय दि टाइमाव।
नोंथाङा बेबायदिनो दा दा जेनेबा दा सान्दै थाबाय थानाय बे टाइमाव बा नोङो बबेबा बबेबा दाबसे जायगाफोराव बेरायनो बा दावबायनो सानदों ना माबा मोनसे दावबायनायनि प्लेनिं खालामगासिनो बेखौ फंनैसो गुवारै फोरमायजागोन नामा नोंथां।
आंथ' दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंथां गायनाय फुनाय बिदिनो जेनेबा ख' ओ खमाय गैया जेनेबा दा जोब दा थांगोन सानदों आरो नोंथां दा मा जायो। जेनेबा दा गायनाय फुनायफोर बोथोरफोरा मोजांबा इदिनो थांगोन सानदोंमोन खाथिनिनो जेनेबा थान्दा बेफोर जागाफोराव दा मा जायो आरो ना मिथिला थांगोन सानसे
जागोन नोंथांनि साननायाबो निस्सय जानो हागौ बेबायदिनो।
उम उम नोंथाङा जेनेबा दा जे बो दावबायनो सावबायनो सानाखै नामा?
आंथ' बेबायदि दा बर्थमान जेबो आङो दासान्दि आं माने दावबायनायनि जेबो प्लेनिं बा आङो लुबैनाय बायदि माबाथ' ओ बानायथ'वाखै। बेबायदिनो बयहाबो मुखुब जाना थायोना बे दैज्लां बोथोरनि बेबायदि बन्द'आव बयहाबो मुखुब खामानियाव सोरहाबा दुब्लि फोथारनि बा गायनाय फुनायनि बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बेबायदि आरो बाथ्राया बेनिखायनो आं दा दासान्दि न'आवनो दंथ'यो बोरावबो आं थांथ'वाखै।
नोंथां नोंथांखौ फन हरनाय टाइमाबो जासिगोन। ओ बेनिनो आङो लास्टाव सोंथारानोसै। जि नोंथाङा दावबायनो थांना जोबोद मोजां मोनो ना?
जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा आङो थांनानै जोबोर मोजां मोनो। माने गोसोआव जोबोर गोजोननाय लाबोयो आरो बेबायदि दाबसे जायगायाव जेनेबा थांनानै।
औ औ उम जोंनियाथ' जेनेबा टाइम औ मोनो मोनो नोंथां। जेनेबा जोंखौ टाइम लानानै रायज्लायदोंमोन ना नोंथां बेबो टाइम ला सफैबाय दे उनाव नोंथां उनाव लोगो मोनफै आसा खालामबाय।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय आङो।
नोंथांजों' रायलायना जोबोद मोजां मोनदोंमोन आसा खालाम नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिन
औ नोंथां दे।